ए नोंथां हेलौ नोंथां नोंथांनियाव आ सानजायाव
हो
नोंथांनि आवासआ नै जाहांफैयाखैमोन। नोंथांङा दासो जाखांफैदों नै
उं
बांद्राय मोजां जायाखै नोंथां।
बोरै दं नोंथां?
नोंथां नोंथांनिसिम थांदोंना आंनि आवासा?
औ फैदों
नोंथांङा औ दे
बोरै दं नोंथां?
हे मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंथां
अ
उम
मोजांङै थाखानांगौ।
अ बिदिनो दसेनो लोमजायो दसेनो साजायो दासो। दसेनो मोजांङैनो थायो आरो नोंथां दासान्दि एसे मोजांङैनो दंथ गैयो औ दं नै नै हो उम
बिदिहाय नोंथांनि आवाजआ मोजाङै जाखांफैयाखै। औ थान्दाथ' आरो नोंथां? दा एसे थान्दायैनो जाना दंथ'यो नोंथां। नोंथाङा उम बोरै खब'र आ?
मोजाङैनो नोंथां मोजाङैनो दंथ'यो।
जेबो जाथ'वाखै दा नोंथां?
जेबो प्रब्लेम गैथ'आ।
नोंथांना कलेजआ मालानिफ्राय खुलिगोन
कलेजआथ' खुलिसिगोन बारा गोबाव गैला बे दैज्लां बोथोर बायबानो।
ज' थांसै ना मा बुङो नोंथां?
औ ज'खोलाय थांखानांगोन
माजों हान्थिलांनो सानगोन नों? थां कलेजसिम? फरायसालिसिम माजों हान्थिलांनो सानखो? नोंथाङा?
हान्थिनायाथ' थांनांगोन गोजान ना जोंनिया गारिजों गारिजों थांनांगोन।
बिराद खस्थ' नाना नै दैलां बोथोराव? अखा हानायजों मानायजों हाब्रु दैब्रु
औ
साइकेलफोर बायनानै ला नोंथां हान्थिलांलाबायनो
जों खुलिग्रोथोंसै
ससे गारि फराइसालियाव बिराद थांनो गोसो जाबायमोन नोंथां
उम दा खुलि थ'आखै नो। मा खालामनो
नोंथाङा गोसो जायाखै नामा एसेबो?
जादों जाबाय?
लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै फरायनो
लोगोफोरजों रायलायनो लुुबैयोना
ओ
इन्टारेस्ट जायोना लोगोफोर ज' ज' लोगो मोनो फरायसालियाव
जों ज' थांनानै लोगोफोरजों ज' ज' साहा लोंलायनानै मेथाइ जालायसै
बेफोरखौ गोसोखाङो थांनो लुबैदोंमोन कलेजावनो गोसो जादोंमोन नै दा फरायसालियाव
दायो खुलिथ'वाखैनोबा मा बुंनो
लोगो ओम लोगोफोरजों एदावलायनानै मिनिलायनानै फराय नो लुबैदोंमोन गो दोनि स्कुल टाइमखौबो गोसोखाङो नामा
बारा गोबाव गैखालाना खुलि
औ खुलिसिगोनथ' आरो
ओम
नोंथाङा स्कुल टाइमखौ गोसोखाङा नामा
गोसोखाङो
औ गोदोनिखौ जा लुबैफिनो ना लुबैफिना नोंथाङालाय थांफिननो गोदोनि टाइमाव गोदोनि समाव नोंथाङा फरायनो
गोसोखाङो फरायफिननाय गोदोनिखौहाय
से मिनि खुसि सारमोनजों राय राय जानाय फोर जानाय बेराद मोजां मोनना बै समा नोंथां दा नै बेफोरावनो गोदोनि टाइमावसो फैफिननो लुबैबायोना नोंथां माखासे लोगोफोराबा बोरै बोरै जाखो दा नै लोगोफ्राबा दा अ बबेयाव थांजोबखो अबे अबेयाव फरायहैखो सोर सोर मा जाहैनो हाखो
बिदिनो गाव गावनि नि लाइनाव थांबाय आरो
थांजोब्बाय गासिबो नोंथां नै जोंहासो माथो लाइनायानो जाबावगोन नोंथां कलेजफ्राबो थाब जासिगौमोन नोंथां बिराद गोसो जाबायमोन नै दा न'आव गोदाव सोराव थालाबायनायसो जायोना
उ खुलिसिगोन बारा गैबाव गैखाला माथो खुलिनायालाय थांनो मोनगासिगोन
नेनो हाला नै नोंथां बे समफोरखौनो
नेबावखानांगोन
सानैसोखौ नेनो हालानै दा गरमावबो बिराद खस्थ'ना थांनो हान्थिलांनो दा गारि गा खोलायनानै
औ खस्थ' जायोथ' आरो
औ खस्थ'आनो नोंथां बोरै थांनो दाथ' गोदान गोदान ना नोंथां बिराद थांनो गोसो जायो। लोगो गोदान गो दान मोनगोन दा
औ थांनो लुगैयो फार्स्टआव फास टाइम ना
उम लोगो गोदान गोदानजों बिराद रायज्लाय रायलायनो मिनिलायनो गोसो जादोंमोन नोंथां
औ
नोंथां मा मा जलाय नो सानखो इउनावलाय
उम सानथ'वाखै बिफोरखौ
ओम एसे सानहांगोन नोंथां टाइम बांद्राय गैला
फैगोन
औ दा नै जोंनाव एसे सानहां सानहां जागासिनो साननोसै माने कलेज स्कुला खुलिग्रोथोंसै अब्ला
साननांगौनि टाइम फैबाय जोंनाबो
औ नोंथां ओंखायनो एसे थानांनाय बैसोफ्राबो समफ्राबो जाबोबायना नोंथां दा ओ ओखायनोनोसै दा सलदसिल दा नोंथाङा बिजाबफोरखौ बायजोब्बाय नामा
बायथ'वाखैनो नोंथां माने कलेजआ खुलिग्रोथों नंदों आङो बायथ'वाखै
अ बिदि जै कलेजाबोथ' खुलिबायनसिगोनना नोंथां दा बायनांसिगोन आरो
बायग्रोनांगौमोन आरो दा बायनोसै उनाव साननैसो थानानै
बायदसो नै समानो जाबायानोना होमबालाय सानैजों जोङो ज' थांसै ना मा जाखो बिजाब लायनो
औ थांजायो ज लायनोसै ज' लायबा मोजां जायोना
खबर हरलायदो नोंथां थांबा माला थाङो बि सम फैबा बोथोर जाबा टाइम जाबा हरदो खोन्था हरलादो
उम खबर हरसै थांनाय जाबा
थांनाय जाबा माने थांखानांगोन नोंथां
औ
ओमफाय खोनथाहरदो आरोे सोरबाफोरा बेलेग लोगो गैया नामा
लोगोफोरालाय दङ लायनोलाय ओंखारो
ओं सोरखौबा लोगो लादो ज' ज' थांना फैनो स्कुलाव
औ
मोजांना लोगोफोरजों ज ज बासो थांनो लुबैयो फैनो लुुबैयो।
उम
गासैबावबो ज'ज' बासो इन्ट्रेसना?
उ
यासो थांनो लुबैयो नै दा दा फार्स्ट टाइम नालाय बिराद गोसो जागासिनो नै नोंथां आहा गोसोआनो थांनो थांनोसो जागासिनो द एसे नोंथाङा लुगैथ'थाराखै बादि माथो एसे रावफोरा
मोननो ना गेरा बांद्रायना थाब-थाब लायनांगौ जायो
औ थासेै बायदि आरो नोंथां ना मा बुंनो